ह
औ।
औ खोनादों।
अ खोनादों। रायलाय जागोन।
हा।
रायलायजागोन औ खोनादों दे
ओमफ्राय मा टफिकखौ
औ रायलायजागोन जों नोंथाङा बिदि दैमा दैसा आरिनि सायाव
औ हगोन ट्राइबेलि बेरायनाय बर आवहाय
औ
थब मोना माने बे ओमफाय नोंङो औ औ नोङो मा दिन्थि थांगोन
औ आंबो जोबोद मोजां मोनो बेफोरबायदि बेरायनो मोजां मोनो आरो गोदान जायगाफोराव थांनानै गोदान गोदान जायगा गोदान गोदान नुथायाइ बेफोरबायदि औ गोजोननाय मोनो आरो ओ दसे समनि थाखायब्लाबो बिदि दुखु दाहाब फोरखौ बावगारलांनो हायो जों एबा बेनिफ्राय नों थाङालाय
फेब्रेटआथ माबाया ट्रेन ट्रेभेलिंआथ जायनो हबि औ आं आंखौ गोबां जायगा बेरायबायबो आरो बेरायोबावनो नंगौबो दङबा
दङ उम
सममोन आं गुबुन दाबसे जायगायाव थाङो आं माखासे फरायनायजों लोगोसे नलेज मोन हायो राव हारिमु सोलोंनो हायो नोङो बेखायनो आं बहुत माने बिदिनो दा दंबावावगोन बेरायनांगौ आहा ओफ्राय जेनेबा दिनैसिम मा मायाव बेरायखो?
औ आङो दिनैसिमथ जोंनि खाथि खालायावनो बेरायबाय आरोना जेनेबा आसामनि खाथि खालाफोराव जेनेबा बे बेफोरबायदि नागालेण्ड दं जोंफोरा अरुणाचल दङ औ बेनि ओमफाय आरो आ बे फोर बादिनो ओ एसे साइडफोरावबो थांबाय आरो शिलं
औ नटिस आव माने मथामत बेरायजोबबाय।
बेरायजोबा खै आङो बेरायनो औ बेरायजोब बाखै आङो नर्थ इस्टखौ आं बेरायनो थाखाय सानगासिनो दङ आरो।
आद्रा थाबाव
माया मा दंबावो अदेसावहाय
आद्रा थाबावरेन दंबावो बेथिंजा गोबां जेनेबा बिदि त्रिपुराफोर खो थाङाखै आरो आङो त्रिपुरा थाङाखै एनिफ्राय सिक्किम थाङाखै। मिज'राम बिदि। नोंथाङा थांबाय नर्थ इस्टनि माबे माबे जायगायाव
आंनियो नर्थ इस्टआ नर्थ इस्टआव त्रिपुरायावल'सो दंसै आं बाखिखौ बेरायजोब्बाय सिक्किमावथ' आङो आं मांनोखो खालामदोंमोन आं बै बोसोरनि ओमफ्राय ओ दा त्रिपुरा मोन दंबावो बेरायनांगौ नर्थ इस्टआव। औ। आइस।
होमब्लाना मिथि
ओमफ्राय नर्थ इस्टनि दाथ' आंनि हबबि होन-होन
अ अ हबि आंनाबो हबिया बेरायनायानो।
हबि माने औ दम माने जाय जाय जिनिसखौ नोंनो बेरायनो माने नोङो रोंग बे जिनिसखौ नोङो लेखा फरायनानै आं सानो आरो बेखौ। जायफोरखौ नोङो एबा मिथिनो मोनो बा बुजियो बे बुस्थुखौ खुनु औ लेखाया हाया होननानै आं सानो आरो।
थार मोजां बेरायबा गोबां सि
बेरायनायजों लोगोसे मानो एखे नोंना माने उइक स लिसटाव थानाय मान फैनाय जायगा माबाफोर दङ नामा।
गोबां दङ जायगाखौथ गोबां दङ। आं बिदि जोंनिथि फारसेथिं बे दार्जिलिंआवबो थाङाखै आरो ना बेवहा देग्लायनि बोसोराव थांनो होन्नानै हा बिदि
दार्जिलिं
औ
दार्जि ओ
ओहो
बेरायबाय आं बेखौबो
अ नोंथाङाथ बेरायबाय नाथाय आं बेराया
ओ आबो जोबोर ओ आं बेरायबाय दार्जिलिंखौ बेरायबाय बिराद मोजां बेरायनो थाखाय। दार्जिलिं आ
औ मोजांने बेनिफ्राय जेनेबा माबेबायदि बोथोरफोराव थाङो बा मोजां
ओ दा
खोनादोंना?
गुसु बोथोरखौ मोजां औ खौ मोजां मोनो आं बा बे नोङो माबायदि बोथोरखौ मोजां मोनो गोजां बोथोरखौ मोजां मोन ना एसे नरमेल
आङो थानाय थ औ
ओ दानाखै आब माने औ खोनादों नों माबायदि मोन
आं बेखौनो बुंदोंमोन
बेखौ मोजां मोनो
एसेबांबो गुसुद्राय जानाङा आरो एसे नरमेलैनो थायोब्ला मोजां आरो गुसुबबाबो जेबो अर या‌ नाथाइ
अब्ला आं
जेनेबा माहायाव दे बुं।
एक्सपिरियेन्सनि सायाव बुंनो सै आं बेखौ एप्रिलनि गेजेराव थाङोब्ला जोबोर मोजां जागोन मानो होन अब्ला बे टाइमाव थायो आ आरो गुसुयैनो थायो। सिनारिफ्राबो बें जायो। आं साजेस्ट खालामो नोङो मा ब्ला उनफोराव मार्च आरो एप्रिलनि गेजेराव थांजागोन थांनो थाखाय बाट बे समाव नोंथाङा सिनारिखौ मोजांबो नुवा जानो हागौ बिराद गुसु जायो। आं साजेस खा खालामो नोङो माने थाङोबा मोजांसिन जागोन होननानै।
औ मार्स
आंनिबो जानुवारि फेब्रु आरियाव बांसिन
अ
मानो होनोब्ला बिथिं दारजिलिंआवथ बारा बरफ थायार'। औ।
उम
थागोन
ओं।
गोदोनि इंराजफोरनि बानायनाय कलेजफोरबो दङ दासिम मबो।
औ।
आं थांनोथ सानो गोबां समाव नाथाय बेफोरबायदि ओम औ। औ लोगोफोराबो थांनो हाया जोंहाबा फैसानि फैसा गैया सोरहाबा बिदि सम गैया फैसा गैया बिदि जाबाय थायो आरो बेनिफ्राय आंनिफ्रायसो
अ नो लोगो
थांगोन सानदों आरो
लोगोनि आसायाव थाबाथ बिबदिनो जायो जानाया ए आं लोगोफोरखौबो आङो। लिङो जोंथ गास सिबो आंनि जाथे जिउखौ राहा जिउनि माने जिउखौ खुंलां था थाखाय माबा मोनसे गासिबाबो मिलाय लाया बे हानबा आंना मोना। हैैना मोना बेनाम जों बहुद माने गोबावजोंसो जमा लोगो मोनलायो थायो ओ आं हारसिं मथा मथि माने बे बोसोर निफ्राय आं हार सिन बांसिन
दानलांबाय नामा औ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ खोना दिया नेटवर्कआ गाज्रि नामा नोंथांना जेबो खोनाया